खोनायाखै हेलौ
औ औ खोनादों मा जानला मोनला
आ दथ हे दाननाय जादोंना मादोंनो नोंना
फैसााया दाननोस
मथ' गोगलैगोनबो बोरैबा
एसे मेस सात सुनि जाहैदों एस एम एस खालामनायनि दानदों जाहैदों
ओं
गोदाव सोराव सो
माथो आंना बेख होबाबो जालारा अबे
बेखारसो मादो होमबालाय।
सेभेन टु नाइन
खोनायाखै? ओइ दावराव थारलै नै मालाय इसथा माबा रायलाय लायनायनि खोनानो नागिरा
मानि
एन्सथा मा मा नायनानै दावरावथार‌ होनदां।
इन्स्टा
उम
माबा नामा बिरखां नामा बेलाय? हो बिरखां नामालै?
कमप्लिट जाजोबबाय लै थास्क आ जोंना। नोंंना‌ कमफ्लित जायाखै टास्ट आ?
मारै?
टास्क होननाय बे माबाया कमप्लिट जायाखै नोंना?
माबायाव नयथायाव सेबेन्था जाबायरा
मा?
ओ नयथायाव सातथा जाबाय सात सात ए आरो मारै बिद दि देखायखो बियो
खोनाया मा होनदों?
मारै बिदि देखायखो बियो?
मोथिया।
नटिफिकेसन